औ औ खोनादों दा ओरैनो दंथयो
मा ओंख्रि जानाय ओरैनो दिनै दिनैनि खाजाया मा मा मोन्दों थाङा
जोंनिया दिनैनि खाजाया सिमपल दालि जहल आलु फाजा।
नि ओ बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबांहाय बेबायदि गोथाव गोथाव ओ बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोथाव गोथाव बेबायदि ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय ओ अनला फोर दंङ सबायजों दाउ ओमफ्राय बिदिनो माना मुनि बायदिसिना माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ बेबायदि ओ नोंथाङा माने माबायदि माने ओ माबायदि ब ओंख्रिखौ माने जानो मोजां जां मोनो माने बर' फोरनि गेजेरावहाय।
थ बर' हिसाबै अनला खारै सबायाइ दाउ लकेल ना जि अमा
औ।
एम्फौ लाथाजों अनला खारै। जों बेफोर खौनो बांसिनानो जायो। मानो होनबा जों बर' फोरा मिथिंगायारिनि सायावनो सोनारो नालाय।
खोन्थानो हागोन नामा आंनो आं मोनसे फिसा माबा सों सोंनि सोंथि सोंनि जोंनि बर' हारियावहाय मोनसे हारियारि माने जेनेबा मोनसे ओ ओंख्रि जाय ओंख्रि खौ जों मोनसे माने माबा जोंनि ओ खान्थियावहायबो बाहायनायखौ नुनो मोनो बे ओं ख्रिखौ बे मा ओंख्रि बियो माने
खोनानो मोनाखै।
जेनेबा जोंनि बर' ओ समाजावहाय माखासे ओंख्रिफोर दङ आरो माखासे माने मोनसे ओंख्रि दङ। जाय ओंख्रियाबो गोबां कमन माने आरो बेखौहाय जोङो मालाबा समावहाय हाबा हुखाफ्रावबो बाहायनाय जायो बे ओंख्रिनि नामखौ मिनथियो नामा नोंथांङा?
औ मिथियो नोंथाङा अनला खारैनि सोमोन्दैनो बुंदों जानो हा
औ औ औ। बे अनला ओंख्रिखौ माबायदि बानायनाय जायो? स्टारटिंनिफ्राय माबायदि बानायोमोन जोंनि बर' मानसिफ्रा माबायदि स संनानै जायो। दा नोंथाङा सासे बा माबा ओ हिन्जाव माहारि हिसाबै नोंथाङा न'आवहाय संनाय खावनायखौ नोंथाङानो ओ मेनेज खालामजोबो हिसाबै अनला ओंख्रिखौ माबायदि बनायनाय जायो? माने माबायद दि संनानै माबायदि गोथाव खालामनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अनला खौथ' जोङो अन बा माइरं गुन्दै खौ देनानै जेबोब्ला फुला जायो बेखौ। अन गुनदै बे माइरं गुन्दैखौनो सिगाङाव लाग्रोनांगोन।
औ।
बेनि उनावहाय नोंहा बेखौ अनला खारैखौ माजों सङो बेनि सायाव सोनारो। दाउ लखेल जों संगोन ना मेवा नाय। एम्फौ ना अमा होनानै संगोन। ना माबा मोनसे मुलि गं। सोराबा थाइबेंजों सङो सोराबा मैथ्रु बिबारजों सङो। नोंनि सायाव‌ बियो। नों माजों जानो मोजां मोनो बेफोर नोंनि सायाव। एब्ला आं एम्फौ मेवाइ
औ।
अह अब्ला जों गि बियावनो देनानै लागोर रोखानांगोन। अन देनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं लानां माइरंखौ जों सोमनानैलाय लानांगोन
अनला ओंख्रियावहाय
बे नोंनि सायाव सोनारो आरो नोंनि नखराव जा माइरंखौ जायो बेखौनो बानायनानै जानो हायो।
माइब्राखौथ जाया खोमा
माइब्रा जानायालाय जाया अब्ला माइब्रनि अनायै गुबुन माइरंखौथ जाजोबयो जानो जाजोब सकरि मोननाय बाबो जायो नआव गायनानै मोननाय गाससिबो जाजायो।
औ
सायाव सोनारो
उम
नोंनि नखराव थानाय माइरंनि सायाव सोनारो मानो होनबा नआव थानाय माइरंखौसो सङो नालाय जोङो। अनलानि थाखायथ आरो
जग
एक्सट्रा गोदोनि समङाव सोलायोमोन खोमा जानो हागौ जेनेबा अनला जानो थाखाय जोसा सोनाव माइरं सोलायनानै लायो जानो हागौ दानि दिनावथ बिदिखौ नुनो मोनो ला बिनिखायनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो सोमनानै लानानै जेब्ला गुरै जायो अब्ला जों बेखौहाय उवालाव सौनानै थायो आथिखालाव ग्रेनदार थिन कारेन्टजों जाय खाालायो बेखौहाय जों बाहायो गुन्दै खालाम ग्रोदो बेनि उनावनो खाथियाव फैगोन जोंहा नों मा मैगंजों संगोन बेखौ बासिनानै लानानै जेनेबा आं एमफौ अनला होनानै संङोब्ला अलाखौ गोबा गोबा हाना लाग्रोनांगोन
औ मेवाइखौ
औ मेवायखौ स सरि मेवाइ औवानि गोर्लै खिलिनायखौ मेवाइ होना होमबा? बेखौहाय जों गोर्लै गोर्लै हानानै
आंङो बुजिबाय बो आरो नोंथां खोन्थानायावहाय आरो संनानैबो जानो रोंसिगोन नों खोन्थानाय जेब्ला दा जोंनि बारिफ्रावहाय गोबांहाय बेबायदि ओ जोंनि मेगंफोर मोनो गोबांहाय बेबायदि दि जोंङो बाजारफ्रावहाय बायालासेनो गोबां बेबायदि मेगंफोर मोनो जेरैहाय बेफोर मेगंफोराव नों माबायाव बारियाव मैगं मोननाय माखासे मेगंफोरनि मुं जाय बर'आ ओ गोदोनिफ्रायनो खनसाय खनसाय जाबोदों आरो दासिमबो जादों। बेफोर मेगंफोरा मा मा आरो नोंथांमोननि न'आव बेफोर मेगंखौबो जायो नामा?
जानायाथ जायो। बेफोर मैगंखौ जोंहा गासिबो गामि ओन्सोलाव थानायलाय बर' सुबुंफोरा बयबो जायो होन्नानै बुंनानै लाखानांगोन। रावबो जोंहा बेखौ जाया होन्नानै बुंनो ला हानाय नङा टाउनाव जों संसारखौ जाया बर' सुबुंफ्रा बांसिन।
नोंगौ।
बयनि न'आ एसेबाबो बारि बागान दंखायो न' खाथि जोंहा जेनेबा गायालासेनो रज'नाय होनोब्ला जोंहा थास' थास'निफ्राय हा बिसं मोनो बि थ'राय मोनो बिलाइ मोनो बिबार मोनो आथिं मोनो। फेन्था मोनो बेफोरखौ जों जाजोबो आरो बे दंबावो गोबांनो दिं खिया माना मुनि नेरसि जिं अन्थाइ बाजाब
उम।
गोबां मैगं दङ जोंनि खाथि खालायाव। बेफोरखौ जों जानो हायो माना मुनिफोरा जाहैबाय जोंनि देहानि थाखाय
मोजां उम ओरैनोथ नोंसोर नोंथां मोननि गामियावहाय बेबायदि ओ मेगं फाननानैसोरबा जिउखुंनाय मानसिफोर दंनामा बेबायदि जेनेबा ओ मेगंफोर फाननानै जा जिउ खुंनाय मानसिफोर
औ थागोन निस्सय बर' माहारिया गासिबो आबादनि सायाव सोनारनानै जाग्राखा सोरहाबा बिदिनो आबाद गाव जोलै बेगर बायनानै हाखौ हाल एवनानै फोनानै थायनाय मैगंखौ फानहैयो माबा हाग्रानिफ्राय नागिरनानै मोननाय दिंखिया थास बिथाराइ बिसं मानदिया
औ
एलांसि बायदिफोरखौ खानान नानै फानो दङ गोब गोबांनो बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि मैगं हाग्रानिखौबो नागिरनानै खेरादाफिनि बेफोरखौ नागिरनानै फाननायखौ नुनो मोनो
नंगौ दास दा समावहाय माने नैबे समावहाय जोंनि बर' माहारिखौ गोबांहाय बेबायदि मैगंफोर फाननाय नुनो मोनो आरो जोङो नुफेराखै जाय मैगंखौ जों मोनजाफेराखै बेखौ जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो ओ जोंनि ट्रेन स्टेसन सेर सेर आरो बाजार उम बा मोनसे फिसा फिसा बाजार आवहाय जोंनि बर माहारिखौहाय बेबायदि मानदों जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरख खौहाय फाननायखौ ओ नुनो मोनो आरोना औ ओरैनो नोंथांमोननि ओ ओरैनो नोंथांमोना जेनेबा ओ बारिफ्रावहाय मा मा जेनेबा आबाद मावो जेरैहाय ओ आलु थायो जोगोनार थायो खुमब्रा थायो बायदि मोनदों बोथोरजों लानानै मा मा मै उम
ए जोंनि आबहावाया सोलाय सोल'
औ
गोजां बोथोर जायो आरो ओरैजाय जोंहा दैज्लां बो थोर जायो दैज्लां बोथोराव आलादा मैगंखौ गायनो गोनां जायो आबहावाया माब्लाबा गुदुं माब्लाबा गुसु गुसु सम कि मैगङा गुदुं सम गुदुं बोथोर आबहावायाव थावरिनो हाया बेबायदिनो गोजां बोथोरनि जोंहा लाइ लाफा बेसर मैद्रु बैफोर खौ मैगंखौ जों गायो आरो बेफोर मैगङा जों दा गोलोम बोथोराव मोननो थाङा आरो गोलोम बोथार ओ जोंहा ओरैजाय
खा खांखिलर जोगोनाथ खुमब्रा सबाय बिमा मैथा मैथा गोजा मै था बांगाल बेफोर खौ जों बांसिनानो गोलोम बोथोराव गायो
उम
आरो मोनजायो।
बिराद मोजां ओ बेबायदि
माने
जों गाव गावनो माने जेनेबा बेबायदि बारिफ्रावहाय गायनानै लायोब्ला मा जायो जेनेबा थाखा फैसायाबो बासिबाय आरो माने ओंख्रिफ्राबो मा होनदों हाथाय बाजारावहाय बायनांगौनि गोनांथि गैया आरो दा समावहाय दालि आलु गोबांहाय बेबाय दि मेडिसिन होनानै गायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे माहोनदों ओ माखासे माहोनदों इनारजि फोरखौ एसे खम मोननाय जायो आरो जेरैहाय जोंनि नैबे बारिफ्राव मोननाय गोबां भिटामिन भिटामिन ओंख्रिफोर दङ बे फोर ओंख्रिफोरखौ खनसायनानै जायोब्ला देहायाबो मोजां जायो आरो माने जेबो उसुबिदा साइद इफेक्टफोर जानाय नुनो मोना आरो जों माने।
दे बिदिबला औ दे।